हेल औ हेल' नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा।
औ खोनादोंथां खोनादों।
औ माने कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो दा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै आं नोंथांनिसिम हरनाय जादों आर ना नोंथाङा सम मोन हागोननाा आंनो?
हागोन नोंथां हागोन।
औ थारैनो बिदिब्ला जोङो दैज्लांनि बागै एसे सावरायसै नामा जेरै जों दैजां बोथोरावथ' मैगं थाइगंबो आबाद मावनाय जायो आरो माइ आबादबो मावनाय जायो नङा होनबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ। आङो जेरै आबाद मावनायनि बागै एसे सावरायनो सानदों नोंथांजों।
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
औ जेरै जोंङ आबाद होनोब्लाथ' जेरै जोङो माइफोरखौ जेरै जोङो ओ माइखौ अ जेरै जों खोथियाफोरोननो थाखायब्ला जेरै जोङो माइखौ साननै सिगां सोमना दोननाय जायो नङा होनबा नोंथां।
नंगौनोथा नंगौ
औ आरो साननैनि उनावनो जोङो बेखौ बोखांनाय जायो आरोोना
नंगौ नंगौ
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जों बेखौ जेरै ओ बेखौ जेरै जोङो सानैनैनि नन' बोखांनानै जेरै जोङो खामसालिफोराव जोङो फेनस्रनानै दोननाय जायो आर ना गाजा बेरनो थाखाय।
नंगौ नथा नांगौ।
औ आरो बुंनो थांब्ला जोङो बेखौ थास' बिलाइ एबा जेरै थालिर बिलाइफोरजों खोबना दोननाय जायो आरो ना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे बेखौ जोङो जोङो दुब्लिखौ खारायग्रोनाय जायो आरो ना जाहाथे ओ दुब्लि खाराय दुब्लिखौ खारायग्रोना लानाय जायो जाहाथे ओ हाग्राफोरा थैनायनि थाखाय जेरै दुबुरि हाग्रा रजसि ना दुब्लिफोरावथ' औ आरो जेरै जों बेखौ खारायग्रोना लानानै जेरै जोङो ओ आगोलनि दिनावथ' जोङो मोसौजोंसो हालेवनायखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आरो आगोलो गोबां हाब्रु जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
नंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दानि जुगावथ' जोङो ओ हाब्रु आरो जेरै जोङो हाब्रुफोरखौनो जानायखौ नुनो मोनला आरो ना गोबां हाराव हाथावबाबो जोङो खोथियाफोरखौ फोनाय जायो आरोना औ माइफोरखौबो गायनाय जायो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो आगोलनि मैफोरजों जेरै जोङो स्लिम स्लिम खामोमोन हा गोजौ गाहाय जानायफोर जेरै हाब्रुफोरा खमान जानायनि थाखायबो दानि जुगावथ' जोङो मै होननाय खौबो नुला आरो जोङो मोसौजों हा लोंनायखौबो जों नुनो थांला आरो।
नंगौ नथा नोंगौ।
औ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ ट्रेक्टर ट्रेक्टर ओंखारबाय ना दानि जुगावथ'
नंगौ नंगौ
जोंसो जों हालएवनायखौ बांसिन नुयो जेरै ट्रेक्टरजोंनो खारायनाय ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय ट्रेक्टरजोंनो दुब्लिखौ फोमोननाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो आरो।
नोंगौ
औ बुंनो थाङोब्ला आगोलनि जुगा साबसिनमोन ना दानि जुगा साबसिनमोन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां दा जोंथ' गोदो माबादियै
औ
हालैफोरनि थाखाय गोदो गोदो जायफोर सुबुङा हालेवोमोन बेफोरो जोबोर खस्थ' मोनोमोन आरो ना नोंथां बिसोरो फुंनिफ्राय फुंनिफ्रायनो खिनानै बे मोसौ मोसौखौ मोसौजों बिसोरो औ नोंथां बेसोरजोंनो बे एवनानै बेसोर मोसौफोराबो जोबोर थाबायनानै जोबोर मेङोमोन आरो नोंथां बे उनाव नाथाय नाथाय आथिखालावथ' गोबां बिगियाननि जुग नालाय
औ
जोबोर खम समनि गेजेरावनो बिसोरो बिगा बिगा एवनानै फोजोबो आरो नोंथां। बेफोरबादियैनो बेफोरबायदिनो जोंनि बे दुब्लि फोथारखौ बिसोरो ओ खम समनि गेजेरावनो जोङो गायनो हानाय बायदि खालामना गालाङो आरो नोंथां बेयावनो जोङो माइ आबाद बायदिसिनाखौ जोङो गायनानै जोङो खम समनि गेजेरावनो जोङो गोबां माइ आबादखौ जोङो गायो आरो नोंथां।
औ आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बेखौ खारायखांनायनि उनाव फोमोनखांनायनि उनाव जों खो खोथियाखौ फोननाय जायो आरो ना आरो जेरै जो बेहाय हासारनि गोनांथि जायो आगोलथ' जों मोसौनिफ्राय मोननाय हासारखौसो बांसिन होनायखौ जों नुनो मोनोमोन दा जों गलाफोरनिफ्राय बायनाय हासारखौसो जों बांसिन नुनो मोनो आरो औ आरो औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो बे खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जेरै जोङो मास मोनसेनि उनावनो जों खुरनानै हायो आरोना जेरै जों फुनानै जेरै जोङो हाजिरा खामला होनानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो ना आरो जों बेहाय गोबां खस्थ' खालामनांगौ जेरै माइ गायनो थाखायब्लाबो आलि दानग्रोनांगौ हाल हेवग्रो नांगौ आरो जेरै आलि आलि गोरलै होनांगौ गोबां खस्थ' जायो आरोना जोंनि न'खरनि सुबुंफ आरो जाय जाय जायहा आबाद मावदों बेसो बेसोरो मिथियो आरो ना जेरै खस्थ'फोरखौ माबायदि आबादा मावब्ला माबायदि आबाद आबादा मोजां जागोन बेफोरखौ मि थियो आरोना औ आरो बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो आगोलथ' जेरै जों सावरि जालायनायफोरखौसो जों नुनो मोनोमोन नङा होनबा नोंथां
औ आरो जोङो दानि जुगावथ' जों सावरि जानायखौनो नुला आरोना दानि जुगाव गोबां रांखौसो सिनायो नङा होनबा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ रांखौ सिनायनानै दानि जुगाव सावरि फैला आरो ना आगोलनि जुगाव जोबोद साब दानि जुगाव एसे रांखौ सिनायो आरोना नोंथां आरो बुंनो थाङोब्ला सावरि जालायब्ला जेरै जोङो खुमब्राजों हांसो बेफोरबायदि गो जों जानाय नुयोमोन आरो ना औ हाल जांख्राबा हाल जांख खुमब्राजों खुमब्राजों हांसो बेदर बेफोरबायदि जानाय नुयोमोन दानि जुगावथ' जों बेफोरबायदि जानायखौ एसे खम नुनो मोनबाय आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बुंनो थाङोब्ला जोबोद खस्थ' औ
जोंनि जायगाथिं माबादियै माइ आबादखौ गायनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो नागिरदों आरो नोंथां
औ औ नोंथां थारैनो
औ दा जोंनि बे गामि ओनसोलथिं माइ आबादखौ माबायदि गायनाय जायो होनब्ला जोङो गिबियावनो बै खोथियाखौ जोङो फोग्रोनांगोन आरोना नोंथां खोथियाखौ जोङो फोखांनानै जोङो बेखौ फोनो थाखाय जोङो माइज्लि माइज्लिखौ जोङो मोजाङै बासिना लानांगोन आरो बासिनो थाखायथ' जोङो बेखौ जावनांगोन जाहाथे बिनि थेफा बेगरफोरखौ जोङो गारनांगोन बिदिनो जोङो बस्था नङाब्ला जोङो बस्था नङाब्ला जोङो बायदिसिना जेरै मनाफोराव जोङो खाथिना दोननांगोन आरो खाथिना दोनखांब्ला जों बेखौ दैयाव सानसे नङाब्ला साननै जों सोमना दोनोब्ला बैयो गाजा बिरो आरो नोंथां गाजा बेरब्ला जोङो बेखौ दुब्लि फोथारनि दबलसे नङाबा दबलनैखौ जोङो जाहाथे जोंनि माइखौ बेसेबां बेसेबां गायगोन बेखौ जोङो नायनानै जोङो बेखौ फोनाय जायो नोंथां जेब्ला जों बेखौ फोनो गोनां जायो जोङो दुब्लि फोथारखौ मोजाङै ट्रेक्टर नङाब्ला जोङो बायदिसिना औ नोंथां बेनि उनाव जोङो बेखौ मोजाङै फोमोनना लानानै जोङो मैखौ होनानै बेखौ जोङो गुबुंङै सारो आरो नोंथां जाहाथे जोंनि बै माइफोरा मोजाङै रज'यो बेनि थाखायनो जों आरो फुनायावबो जोंना सुबिदा जायो बेनि थाखायनो जों बेखौ गुबुंङै गायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंना मास मोनसे नङाब्ला मास मास मोनसे खावसे थानायनि उनाव जोंना बै खोथियाफोरा जोंना जौवो आरो थां। जौब्ला जोंना माइ माइ गायनोबो जोंना सम जायो। सम जाब्ला जोना दुब्लि फोथारखौबो खारायनानै जोङो खामार होनानै जोङो आलिफोर खौ मोजाङै खोनानै जोङो जेब्ला दै थाब्लासो जोंना माइ आबादा जायो नालाय। बेनिखायनो जोङो बे मोजाङै जोङो आलि खोनांगोन आरो नोंथां जाहाथे बेयाव बायदिसिना गुदुं खांख्राइ गुदुं बायदिसिना थाया बेनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै नायनानै जोङो फोमोननानै जोङो गामिनिनो जोङो आइजोफोरखौ जोङो हाजिरा नङाब्ला थिखा नंङा बायदिसिना जोङो सावरिफोर होनानै जोङो गायनाय जायो आरो नोथां।
औ नंग' थारैनो। आरो बुंनो थाङोब्ला दैज्लां होनबाथ' जोङो अखा बोथोरनि जोबोद खस्थ' नङा होमब्ला। अब माब्लाबा समाव दैबाना जायो, माब्लाबा सम समाव रानस्राव जायो जेरै खोथियाफोरा खामथाबनो हमो माइफोरा खामसाबनो हमो। खरां जाजोबो दैज्लां बोथोर होनब्ला जोबोद खस्थ' आरो ना अखा बांखानिबो दिन नालाय। आरो बुंनो थाङोब्ला दाथ' जेरै दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' गोबां खहा जायो जेरै सोरहाबा न' लोमजादों सोरहाबा दैबानाजों बुखारलांजादों माइ माइफोराबो जेरै बा ख्रिफोराव माइ थानायफोराबो जेरै हाब्रु जाजोबलांदों। जेरै दैमा खाथियाव औ बुखारलांजोबदों आरो न' बां गासैबो जेरै अमा दाउफोरा जेरै ओ थैलांनो हमदों आरोना दैबाना फोरजोंनो। औ दैज्लां होनोब्लाथाय जोबोद गिनोबो लागा आरो एसे ओ बाख्नायजाथावबोना आरोना। औ जेरै गुबुन गुबुनावथ' जेरै टाउन सहर बा टाउन सोहरबाबो जेरै गोबां खस्थ' आरो जेरै दै दै बानाफोरजों लोमसाव जानाय औ अखा अखानि थाखायनो दैबाना आरो जेरै अखा हायाब्ला रानस्राव जेरै जों आबादखौनो खेथि खालामनो हाया आरोना। जेरै आबादफोर खौ जों मावनो हाया जोबोद खस्थ' जायो दैनि थाखायनो आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो दैज्लां बोथोरावथ' गोबां जेरै दैज्लां बोथोर होनोब्ला आबादफोरखौ खौ जोङो ओ जेरै मैगं थाइगंनिबो आबाद आरोना। जेरै जोंङो मै थानि आबाद मावनो हायो। लेस्रानि भिन्दिनि आरो दाथ' जेरै खुमब्रा मैगं खुमब्रा खुमब्राखौबो जोङो ओ खुमब्राखौथ' जोङो उखुम मुदा होब्लानो थायला बायो नङा होनब्ला?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ गोबाङानो थायो जेरै होब्लाथाय खुमब्रा खुमब्रा जालि होननानै बुंनाय जायो बे खौ जोङो हाजिरा खामलानोबो गोबां संना होनाय जायो आरोना आरो दैज्लांनि जोगोनार दैज्लांनि दैज्लांनि जोगोनार बेखौबो जोङो दा ओ सां होनानै जेरै जोङो बे थायनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना। औ गोबाङानो थायो दा दैज्लांनि लाव जोगोनार होननानै बुंनाय जायो खायसेया लाव होननानै बुङो।
नंगौ नोंथां नगौ।
औ आरो बुंनो थाङोब्ला जों गोबां ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना। जेरै जोङो ओ जिंखा मैगं जिंखाखौथ' जोङो जानायानो जायो जेरै नाफोरजोंबो जों जानाय हायो। रु दबनानै औ। नाजों जिंखा आरो फथल, खांख्रिखला गोबां रोखोमनि रैमालि फिथाइ खान्थाल थाइजौआथ' जोबलांनो हमबायानो जेरै खान्थालफोरासो दं थाइजौआथ' जोबनो हमबाय। लिसु फिथाइ लिथुखु फिथाइ रैमालिफोरा दासो ओंखारफुदों आरोना। बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां बिबांनि जेरै ओ फिथाइ सामथाइनिबो गायनो हायो आरोना नोंथां। जोबोद मोनजायो आरोना दैज्लां बोथोर होनोब्ला औ नोंथाङा बाहायोबा एसे फोरमायनानै हो।
औ नोंथां जोंनाथ' फिथाइ सामथाइ होनबा जोङो दैज्लां बोथोराव जानाय जेरै खान्थाल फिथाइ रैमालि फिथाइ जोंना थाइजौ फिथाइ थाइजौ फिथाइखौबो जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जोंना मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोङो अफेरा मैगं होनब्ला जेरै लेस्रा भिन्दि बायदि ना जोंना पाथ केरेला जिंखा बायदिसिना दं आरो नोंथां।
औ जेरै जों मैथाजों खांख्राइजों बांसिन जानो गोथाव मोनो आरोना जों बर'फोरा। औ मैथाजों खांख्राइ मैथाजों अमा बेदर गोबाङानो जायो जोंनि ओनसोलावल' नङा गुबुन ओनसोलफोरावबो।
औ नंगौ नोंथां नंगौ। बेफोरबायदिनो जोङो
औ औ नोंथां बुं।
औ नोंथां दा जोंनाथ' माइ आबादा जोंना गुबै आबाद ना नोंथां। दा जोङो बै सा सानजा आसामाव गायनाया जोंना माइ आबादखौनो जोङो गोबां गायनायखौ नुयो आरो नोंथां। बेनो माया आबादनो गायनो थाखायथ' जोङो जों मेसें बोथोराव गायोब्ला जोंना गोबां ओम गोबां दैनि गोनांथि जायो नालाय जोङो दैखौ मोनजोबा बेनि थाखायनो जोङो बै बोथोराव गायनाय जाया आरो नोंथां दैज्लां बोथोरावथ' जोंना अखा बायदिसिनानि जोङो दैखौ मोनो आरो बेनि थाखायनो जोङो दैज्लां बोथो राव जों माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ गायनाय जाया नोंथां थारैनो।
औ नोंथां।
अब्ला नोंथांजोंना समावबो जानोसै नोंथांजों सावरायना जोबोद गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां गोजोनथों।
नोंथांखौ आसा थाबाय।
औ नंगौ।
औ नोंथांथारैनो दे बिदिब्ला औ।